औ नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां?
नै दङ दसे खामानि मावनानै रेस्ट लादों नोंथां।
अ ओमफ्राय जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय आनो नोंथां।
अ खबरफ्रालाय मारै नोंथां?
खबर होनना बुङोब्लाथ' बिदिनो गेजेरावनो दं नोंथां खबरा।
अ मोजां गाज्रि गेजेरावनो आरोना औ बयनाबो बिदिनोसै नोंथां
अ नोंथांनाबो खबरा बोरै?
खबरा बेनोसै आंनाबो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै माथो बुंनो दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंथां गायनाय फुनाय नि दिन औ
फुनाया बोरै सोलिदों नोंथां नोंसिनिथिं?
गायनाय फुनाया बिदिनो सोलिगासिनो नोंथां जोंहा बांद्राय बुरजा गायाखै एसेल' गायदों। दंबावो आरो
आबादफ्रा मोजाङै जादों ना?
मोजाङाथ' माथो बुंनो नोंथां आथिखाल मुगायावथ' मा मुलि होआबा जों जानायखौनो नुखाला मुलि होनांदों नोंथां। एम्फौ नांदों एसे आबादाव औ
ओ नां थ'वाखै नोंथां नांनायालाय
अ बिदिबाथ' मोजाङानो नोंथां जानाया जा खांबायमोन नोंथां जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनो खुमब्राजों दाउजोंसो मोन नोंथां।
गोथावथारलै नोंथां। खुमब्रायालाय बायनाय ना न'नि?
न'आवनो दङ नोंथां न'आवनो गायनाय।
अ जोहाना जायासै नोंथां दैखौ नांगौ बायदि मोनासैना
बिदिनो आरोना नोंथां आबादफ्राबो आथिखाल मुगायावहाय जायगा लायै जायगासो जायो।
ओ मुलिफोरखौबो बारा बाहायनाय जायाना नोंथां
औ माथो होनबावनो नोंथां मुलि बाहायाबाबो माथो आथिखाल मुगायाव मोनजानो गोब्राब जाबाय माथो मैगं थाइगंखौ।
औ औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
फ्रि माने रायलाय जागोन दे नोंथां माबा माबाफोर बाथ्रामोन
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो होनना फैदोंमोन नोंथां। माने गोदोनि जुगनि मा होनो रांखान्थि खामायनाय राहा आरो दानि जुगनि रांखान्थि राहा खामायनायनि राहानि सायावसो आरो गोदोहाय जेन'बा माबाय दि रोखोमै खामायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा माबायदि खामायोमोन बैफोरनि सायाव माने फंनैसो सावरायनो होननासो फैदोंमोन आं नोंथां।
अ अ जागोन दे नोंथां।
औ औ
ओं गोदोनि रांखान्थि खामायनाय आरो दानि रांखान्थि खामायना बुङोब्लाथ' गोबां फाराग दं नोंथां हाजों अख्रांजों होननाय फाराग बायदि फारागा गोदोनि दिनाव जोङो रांखान्थिनि बेलायाव जोङो माने गोदो मानसिफ्रा बारा साननो हनो रोङामोन नोंथां ना। आरो इदिनो लेखा फरा सोलोंनायथ' गैखायामोन होनजायो खमानो होनजायो। मानोना गोदो दिनाव सोलोंथाइ लानो था थाखायबो जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनासो लाहैनांगौ जायोमोन ना ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा गोदो गोदाय बारा सोलोंथायाइआव गोसो होआमोन। बे खेथ्रआव जोङो बुङोब्ला जों दाहोना रुवा जि लानाय थानाय बैफोरनोमोन आरोना नोंथाङा आरो गोदोनि दिनाव रांनि मुयल' आथ' जोबोद खममोन ना? माने थायस थाइसे थाइनैया गोबां भेलु जाहैयोमोन आरो। जोङो राङा गोबां गैयाब्लाबो थाइसे थाइनैयानो जोंनि दानि एकस' थाखानि समान मोन ना। गोदोनि दिनाव जो ङो मोनसे बुस्थु माइरं सेर जेबायोब्ला आथोना सारेना बैफोरबायायदिल'मोन होननाय जोङो। खोनायो आरो ना। जोंनि बिमा बिफानि खुगानिफ्राय नाथाय आथिखालाव जों माइरं सेरसे बायनोबा जोङो थ्रिस थाखा पयथ्रिस थाख खा सल्लिस थाखा पन्सास थाखा बैफोर बायदियै जोङो सेरसेयाव होनानै बायनांगौ जायो आरो ना नोंथां। गोदोनि दिनाव मानसिफ्रा बारा साननो हनो रोङियाव जोङो माने गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों जानो मोनोब्लानो जायो होनना सानना लानाय जायोमोन। ओंखायनो गोदोनि समाव जोङो आबादफोरखौबो जों बोथोर लायै बोथोरल' मावनाय जायोमोन। दानि बायदि जोङो मा खालामो दानि जुगावथ' जोङो बोथोरखौ नांलाना नोंथां जोङो मुलिखोनो खारिया दब जों मुलि बाहायनायनि गेजेरजों जोङो बोथोर गैयाब्लाबो जों आबादफोरखौ दिहुनना लानो हायो। जेरै अखा गैयाब्लाबो जोङो मा खालामनो हायो। दै मेचिन बाहायनायनि गेजेरजों दै सारनानै माइ गायनो हाग्रा जाबायना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेनि गेजेरजों जोङो गोबां आबादखौ दिहुनना लानो हायो आरो। गोदो जोङो दैज्लां बोथोराव मायल'सोमोन मेसें बोथोराव सबाय बेसर बायदि फोनायखौल'सो नुयोमोन ना। गोदोनि दिनाव मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो बारा बायना जानायखौबो नुनो मोनबां खायामोन ना थां जोङो माने खोब बायना जायोब्लाबो साब सानैया बायना जायोमोन आरो। बिनि अनगायै जोङो न' न'आवनो बिदिनो फांफा फांनै गायनानै जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोननो मोना? हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंगखौ नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो मैगं थाइगं गायनाय खौ जोबोद खम बिबां नुनो मोनो। होमबाबो जोङो गोबां जौगाबाय आरो। रां खान्थि बिथिङाव जों मैगं थाइगं गायनायनि गेजेरजों गोनोखोरि आदब बाहायनायनि गेजेरजों जों मैगं थाइगंफोरखौ माने गोबां बिबाङै दिहुननो हाबाय आरो। राङाबो आथिखाल मुगायाव गोबां जौगाबाय माने गोदोनि थाइसे थाइनैया दाथ' एकस' थाखा एक्स' दुयस' जों बेदर फोरखौ दस थाखा बिस थाखायाव मोनोमोन। जों दा मा खालामबाय अमा बेदर सेरसे बायनोबा जोङो साराय तिनस' सारिस' बिदि रां होना बायनांगौ जायो आरो ना। जोङो आथिखालाव आबाद मावनायनि आबाद मावनानैथ' जों रां आरजि जिनायखौ मोननो हाखायो। बिनि अनगायैबो जोङो गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोम नि खामानि मावनानै जोङो रांखान्थिखौ बुथुमनो हायो आरो ना नों
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
ओ जेरै जों गुबुन जायगायाव थांनानै मावनो हायो। अबबा मिस थ खामानि मावनानै जोङो सोरनिबा न' फोरखौ लुनानै हाजिरा खामला मावनानै जोङो रांखौ बुथ बुथुमनो हायो सोरखौबा नोङो बिजाब फोरोंनानै नोङो रांखौ बुथुमनो हायो जेरै दानि जुगाथ' इन्टारनेटनि जुग नङा होमबा नोंथां। नंगौ ना? दानि इन्टारनेटनि मुगायाव जोङो मा खालामनो हाबाय जोङो। इउटुब फेसबुक बायदिसिनायाव नोङो गावनि जानाय लोंनाय मा स्टाइलै थायो मा रोखोमै नङो हान्था मेला खालामो मा रोखोमै खामायो बैफोर जानाय लोंनायखौ खिथानानैबाबो जोङो फेस वाट्सपनि गेजेरजों मा खालामनो हायो रांखौ आरजिनानै लानो हानाय जाबाय आरोना नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सोरबा बेरायनानै जानो हाबाय सोरबा खामानि मावनानै सोरबा बिबायनानै माने जोंनि आथिखालाव नोङो मावनो रोदांनो रोङोबा रांखान्थिनि बिथिङाव जोङो लोरबां जानायखौ नुनो मोनला आरो गोदोनिफ्राय जों दासिमाव गोबां सोलोंनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंबावनो सानो
खोनादों नोंथां अ बिदिब्ला आंबो फंनैसो बुंनोसै नोंथां
औ जागोन दे
औ गोदोनि आरो दानि रांखान्थि राहानि सायावथ' जोंहा माने खामायनायनि सायाव जोंहा माने गोबां सोलायनायखौ नुबोदों मानो होनोब्ला गोदोनियाव समावहाय जोंहा बांसिन आबादनि सायाव सोनारनानै रांखान्थि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय आथिखाल आाल मुगायाव जोंहा मा एसे खम बिबांनि जाबाय आरोना रांखान्थिनि सायाव सोनारनानै रां आरजिनायाहाय जेरै बुंनो थाङोब्ला मारै सोलायनाय होनोबा आथिखाल सथिथाल मुगायावहाय जोंहा मा बांसिन मानसिया मा आबाद मावनानै रां खामायलिया आरोना गोदोनि समावसो खामायोमोन आथिखाल मुगायाव मा सुबुं माहारिया मा होनो थिग बेबायदिनो माखासे बिजनेसफोर मावनानै एबा बेफार फालांगि मावनानै माने रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला टाउन सहरफोराव थानाय सुबुंफोरा माखासे गिदिर गिदिर दखान खुलिनानै बैफोराव मा होनो माखासे मा मा होनो मुवा बेसाद थिसननानै बैफोरखौहाय मा खम बेसेननि बायनानै बांसिन बेसेनाव फाननानै माने गोबां बिबांनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरा मा गामि एरियाव थानाय सुबुंफ माखासे आबाद मावनानै बै आबादफोरखौ मा हाथाय बाजाराव फाननानै माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय थेवब्लाबो गोदोनि आरो दानि बेलेगखौहाय बेलायावहाय माने बे गोबां फारागथि जाबाय गोदोनि समावहाय जोंहा मा बांसिन सुबुङा आबादनि सायाव सोनारना थायोमोन आरो बिसोर बिसोरो मा आबाद मावोमोनब्लाबो बिसोरो हाथाय बाजाराव फानहैयोब्ला माने बुरजा बिबांनि रां मोनामोन आरोना आबादखौहाय माने गोदोनि सम समावहाय आबादनि बेसेना गोबां खममोन बेनिखायनो बिसोरो माने गोबां रां आरजिनो हायामोन आरो नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा आबादनि बेसेनाबो बांबाय जायनि जाहोनावहाय आबाद मावोब्लाबो दानि जुगावहाय माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो हान्था मेला जौगानाय लोगोसे बेफार फालांगि खालामनायाबो जौगाबोनायजों लोगोसे मा आथिखाल मुगायावहाय सुबुं माहारिनि रांखान्थि आरजिनाय राहायाबो सोलि माने सोलायबाय आरो आथिखाल मुगायाव जों बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो सुबुं माहारिया माने रां आरजियो आरो माने गावनि रोंगौथिफोरखौहाय देखायनानै बै फोर माने इन्टारनेेटनि हेफ हेफाजाबै माखासे जेरै बुंनो थाङोब्ला इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों हगारनानै गावखौ मा होनो मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे बिसोरो माने गोरलैयै माने रांबो आरजिनो हायो आरो औ गोदो गोदो नाथाय बैफोरबायदि गैयामोन आरो जों गोरलैयै रांखा खावरिनि सायाव रांखावरि आरजिनाय बुंनो थाङोब्ला जों माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने रां आरजिनायखौ बुंनो हायो आरो। आरो गोदोथ' जोंहा बांसिन सुबुंफ्रा मा होनो बेफार फालांगि खालामामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों गोबां सुबुंखौनो बेफार फालांगि खालामनाय नुबाय मानो होनोब्ला बे बेफार फालांगिखौ बोरै खालामो होनब्ला मा होनो माखासे मुवा बेसाद फोरखौ बैसोरो माने खम बेसेनाव बायनानै बिसोरो बैफोर बेसेनफोरखौहाय माने गोबां बेसेनाव फाननानै माने जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै बैफोरबायदि बुनोब्ला जेरै माखासे टाउन सहराव थानायफ्रा दखान एबा गला बायदिफोर होनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो एबा माखासे सुबुङा मा होनो गारि मथर सालायनानै माने जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ दे नोंथां ओं जागोन दे।